हेलौ नोंथां। हेलौ।
औ हेल।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
मा खालामदों नोंथां?
आङो दा ओरैनोसो दङ।
अ आंबो ओरैनो जिरायना दं।
औ
नोंथांजों बिदिनो गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोरनि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां? बिदिनो गोलोम बोथोराव जेनेबा गोलोम बोथोरा गोलोम बोथोरा साबसिन ना गोजां बोथोरा साबसिन जेनेबा गोलोम बोथोराव माबायदि जायो थासारिफ्रा जेनेबा ओमफफ्राय गोलोम बोथोराव माबायदि फिथाइ सामथायाइ मोनो बेफोरनि बागै एसे
बुंनोसै आं फोरमायनोसै आं गोलोम बोथोराव गोलोम गोलोम बोथोराबो मोजां गोजां बोथोराबो मोजां आंनि थाखाय माने गोजां बोथोरखौ साबसिन मोननाय आरो आङो मानो होनोबा जोङो गोजां मोजां माबायाव गोलोम बोथोराव बांसिन गरमखौ सैज' हाया माने गोलोम फुजोबो बेफोरबायदिनो खामानिफोरखौ मावनो हाया हाया मोननो सान्दुं गोसा जायोबा आरो गोलोम बोथोराव गोबां अखा हायो बिदिनो थांलाय फै लाय खामानि मावनायफ्राव एसे माबा हेंथा होनाय बायदि आरो आरो गोलोम बोथोराव जोंनो अखाखौ नाङा नङा नांगौबो मानो होनोबा गोलोम बोथ बोथोराव जोङो नै दा दैज्लां बोथोराव माइ माइ आबाद मावो ना मानसिफोरा माइ आबादनि थाखाय जोंङोथ' दै नङाब्ला' जाखाया नालाय दै दै थ' नांखागोन नालाय बेनिखायनो जोङो माइ गायनो थाखाय बेफोरबायदि अखाखौबो नांगौ जायो दैज्लां बोथोराव माने गोलोम बोथोराव दाथ' जों गोलोम बोथोर नालाय ओमफफ्राय गोजां बोथोराव होनोबा गोजां बोथोराव होनोबा जोंहा गानफब जोम फब थानो हायो जेन'बा गोजांनायफोरखौ एसे खमायहोनो हायो गोलोमनाय गैला नालाय आरोै नोङो गोलोम बोथोराव जेन'बा आ गोलोमफ्रुजोबो जेन'बा खामानि मावबाबो नोङो गोलोमनाय अहायबो गोलोमनाय माने गोलोमनायजोंनो नोङो जानो लोंनोखौबो खहाबा जालांगोन जेन'बा गरमजोंनो दानि देहाफ्राबो दुरबल जालाङो आरोना दानि बे बोथोराव आरो ओमफाय गोजां बोथोरा जाहैबाय नोङो मोजां थान्दा खारा बेरायनो मोजां जेन'बा निउ इयार फोरावबो जोङो बेफोरबायदिनो बेरायहैयो गोजां बोथोराव जेन'बा जायगा लायै जायगा पिकनिक स्पट थायोना गोजां बोथोराव जेन'बा मेलला बेफोरबायदिनो बेफोरबायदियाव बेरायहैनाय जायो आरो जोङो बेफोरनो लोगोफोरजों ज' ज' थाङो बेफोरबायदिनो इन्जय खालामहैयो आरो ना जेन'बा टाइम लानानै माने गोजां बोथोराव निउ इयार सिजोन जाहैबाय बाय नालाय आरो जोंहा नै गोजां बोथोराव मानसि जेन'बा खृष्मासबो फालियो खृस्मास बो जेन'बा बेफोरखौ खुंनाय नुनो मोनो मानसिफोरखौ आरोना
आरो गोलोम बोथोराव बिदिनो गोलोम बोथोर होनोबााथ गोलोम बोथोराव बायदिसिना जोङो गोलोम बोथोरनि मैगं मोनो आरो गोजां बोथोर होनोबा जोंहा गोजां बोथोर बोथोरनि मैगं मोनो जेन'बा लाफा मुलाफोरा गोजां बोथोरनि सिजेननि जाहैबाय आरो गोलोम बोथोरनि होनोबा नै दा जोंहा बहलफोर मोनबाय जेन'बा फोरलाफोर बेफोरबायदिनो आरो ओ जिं खाफोर बेफोर जाहैबाय गोलोम बोथोरनि मैगं आरो ना ओमफाय गोलोम बोथोर बोथोर होनोबा जोङो दा जोङो गोबां औ
जेनेबा गोलोम बोथोराव जेनेबा नोंसोरनि ओनसोलथिं मा मा बाय फिथाइ मोननो हायो बेनिफागै खोन्था
माबोरै
जेनेबा दाथ' गोलोम बोथोर गोलोम बोथोराव जेनेबा दा नोंसिनि ओनसोलथि मा मा फिथाइ मोनो जेनेबा बेनि बागै
दा गोलोम बोथोराव जोंनिथिंजाय थाइजौ मोनो खान्थाल मोनो लेसु मोनो माने दा गोलोम बोथोराव बेबायदिखौ मोनदोंमोन आरोना।दा जोब बाय आरो सिजोनना अब्लाबो दङ सोरनावबा सोरनावबा। आरो दा ओमफ्राय गोजां बोथोरनि फिथाइ होनोबा माखौ बुंनो ओ दाथ' नै दा जोंहा नारें खाजिबो मोनसिगोन गोलोम बोथोरनिया। आरो नै लेबुखौथ' जोङो माने गोजां बोथोर गोलोम बोथोर मोननो हाखायोना। मोननै सिजोनावबो उम
ओ जोङो गोजां बोथोरनि फिथाइ होनोबा जल'फिखौ बुंनांगोन दा।
जलफि आरो बैग्रि। खम खमलाखौथ' जों दा मोनसिगोनसो। ओ औ कमलाखौबो जों गोजां बोथोराव मोनो ओं। गोजां बोथोरफोराव आरो बैग्रिखौबो जों गोजां बोथोर राव मोनोना। उम आरो बैग्रिफोरखौ जोङो आसारबो खालामनो हायो।
औ।
आरो जों गोलोम बोथोराव नै दाख्लि माबा गोलोम बोथोर नालाय जोङो बबेबा जों गुसु जा यगा हाजोनिफ्राय गबोनाय दै वाटार फलाव दुगैनो हायो आरो जोङो सुइमिं फुल जेरै जोंहा ओरै रिजर्टफोराव सुइमिं फुल थायोना बेफोराव दुगैहैनो हायो आरो फेमिलिफोरजों दुगैहैनो हायो टाइम स्पेन्दड खालामहैनो हायो। हायो आरो अबेबा सरलपारा होन अबेबा दारागाव होन बेफोरबायदि बिदि हाजोनिफ्राय गबोनाय दैफोराव जोङो दुगैहैनो बेरायहैनो हायो आरोना गोलोम बोथोराव। माने हाजोनिफ्राय गबो'नाय दैया गुसु आराम फ्रेस जायो नालाय मोजां मोनो आरो। दे नोंथाङा बुंदो एसे गोलोम बोथोर गोजां बोथोरनि बागै
बिदिनो जोंनि ओनसोलथिंथ ओ' बिदिनो आङो बांसिनानो बिदिनो गोजां बोथोरखौ बांसिन मोजां मोनो। ओमफ्राय बिदिनो गोलोम बोथोर होननानै बुङोबा माने गरम माने गरमावथ' मानसिया माबायदि जायो बिदिनो बेखौथ' एसेबाबो मिथिखायो माने गरमाव थानो सुखुवआ मानि हाव हाव जायो।
औ औ।
बारा मोजां मोना आरोना आङो ओमफ्राय। बिदिनो थेवब्लाबो गोलोम बोथोरखौबो नांगौ जायो मानोखि गोलोम बोथोर समावसो अखाया हायो नालाय माने माइ गायनो जेनेबा माइ गायनो थाखायथ' गोबां अखा नांगौ जायो नालाय जेनेबा मानसिफ्राथ' जेनेबा माइरं जेनेबा माइरं बांसिन जानानै थांनानै थानो हायो थांनानै थायो नालाय बांसिनानो। माइरं जानानैसो माने औ ओंखाम जानो थाखाय जेनेबा बेफोरनि थाखाय अखा नांगौ जायो बेनि थाखायबो गोलोम बोथोरखौ नांगौ जायो आरोखि ना मानि
उम माने जोङो मोननै बोथोरजोंबो गोरोबनानै थानांगौ जायो। औ बेफोर मिथिगानि मोनसे माबासो नालाय
औ बिदिनो गोलोम बोथोराव बिदिनो जोंनिथिं आनारस थाइजौ खान्थाल मानि बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइखौ मोननाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो खान्थालनि थावनाया बिदिनो गोमोन जाबा गोदै जायो ओमफ्राय बिदिनो गोथाव
बिदिनो दैसोब ओम दैसोब बबेबा राखाब बबेबा माने खान्थाल लायो खान्थाल जायो आरो। दा जेनबा अबेबा गोथाव जादनि थायो अबेबा माबा जातनि थायो ओ ओ थ जेनबा थावरि जादनि थायो माने गासैबो‌ थाइआनो ओम अबेबा गोथाव अबेबा थावा बेफोरबायदि थायो आरो।
औ बिदिनो ओमफाय। आनारस आनारसआ गोदै माने आनारस होनना बुङोबथ बांसिनानो आनारसखौ। गोदै जानायखौ बांसिन नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो गोथां हांआव बिदिनो अबावबा गोखैहांबो जायो मोरैबा जेनबा बे जायगा नायै जायगा जायो बियो बेबो फिथाइ सामथाइफ्रा बिदिनो
ओरैनोथ आम ओमफाय गोलोम बोथोराव अबे अबे जायगायाव बेराय बेरायहैनानै फैखो ओमफाय नोङो जेनबा न गोलोम बोथोराव। अबे अबे जायगायाव बेरायनानै मोजां मोनो आरो गोजां बोथोराव अबे अबे जायगायाव थांनानै नोङो आराम मोनो बेखौ नों खोन्थानो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां। बिदिनो दाथ गोलोम बोथोरनि सम दाथ बांसिनानो बिदिनो सम। सरलपारा बिदिनो हाजो हाजो जिं जिं जेनेबा। वाटार जेराव दै दं जेनेबा बेयाव बांसिन बेरायहैनाय हैैनाय जायो जोङो ओमफ्राय बिदिनो दुगैनोबा जेनेबा रिेजर्टफ्राव थांबा बिदि बिदिनो रिजर्टथ जेनेबा खाथि जाबाय नालाय जोंनि ओमफाय बेयाव थांनाय थाङो बिदिनो सरल रा ओमफाय बिदिनो लावथि माने दुगैनो बांसिन थांनाय जायो आरो ना माने ओमफाय बिदिनो बिफां लाइफां गोनां मानि गुसु जायगा मानि जेराव गुसु माने साया गोनां बेफोराव मानि बांसिन बेरायनाय जायो गोलोम बोथोराव ओमफाय बिदिनो गोजां बोथोरफोराव जेनेबा बबे जायगाया जेनेबा गोजान गोजान मानि बिदिनो मेघालय जेनेबा दार्जिलिं मानि औ बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगायाव मानि बेरायनो मोजां मोनो आरोना बेफोरबायदियाव गोजां बोथोर टाइमाव बिदिनो बिदिनो गानफब जोमफब देलायफब माने गोजां बोथोराव जेनेबा बिदि ओंखारनानै माने बेरायो बिदिनो
ओरैनोथ' गोजां बोथोराव आङो खोनानाय मथेबा आं दार्जिलिंखौ मोजां नुहैयो आरो। दार्जिलिं सिक्किम ओमफ्राय आङो थांनाय जाफेराखै आरो दारजिलिं सक्किमाथ ए-एनिटम माने जेब्लायबो गुसु बोथोर ना दा गरम बोथोराव जोंबो बेयाव बेरायहैनो मोजां जागोन आरो ना ओ दा थ गरम बो थोर नालाय जोङो बेफोराव बेरायहैयोबा माने मोजां मोनगोन आरो ना नुनानैै ओ बेथ बरफ जायगा नालाय
औ गुसु
ओरैनो ओमफाय नोङो गुसु बोथोर थोराव अबे अबेयाव बेरायहैबाय शिलं शिलं मेघालया बेरायहैखांबाय नामा।
बिदियाथ ओरैनो आंथ बांद्राय गोजानावबो बेरायहैनाय जायाखै बिदिनो दार्जिलिं आव बेरायहैनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो खाथि खाला ओनसोल बिदिनो ओ भुटान सिकिम मानि बेफोरबायदियाव बेराय हैयो आरो बांसिन जेनेबा गोजां बोथोर टाइमाव टाइम नायै टाइम बिदिनो ओमफाय। नोंथाङा जे दा गोलोम बोथोराव जेनेबा अबे अबे जायगायाव बेराय हैगोन बायदि। बेरायो बिदि बेनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन नामा?
गोजां बोथोरावथ' आङो जे ओ गोजां बोथोरावथ' आं जेरावबो थांनाय जाया। जाथिनि जोंनि बे एरियायावनो जेराव गोजां बोथोराव पिकनिक स्पट जायो। जेरै ओरै जै जोंनिथिंजाय बिथिंनो जेरै ओ फेस्टिभेल जायोना फेस्टिभेल ओरै दैजिं फेस्टिभेल बेफोरबायदियाव जोङो थांनाय जायो आरो। बिदिनो मेलाफोर जायो बेफोरबायदिनो फिसा फिसौ पिकनिक स्पट जायो बेफोरावल' थाङो। जायो। ओरैनोथ' आङो गोजान गोजान जायगायाव थांनाय जाफेराखै आरोना।
अब्ला जोंना समाबो जाबाय अब्ला सावरायनायखौ बावनो दोन्थ' जाासिगोन नामा नोंथां?
औ औ औ दे होनबा नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ दे होमबा नोंथां।